औ नोंथाङा खोनादोंना?
अ खोनादो।
औ दा जोङो माबे थफिकनि आयदायाव साव- सावरायनो ओ होननानै जों थांखि लादोमोन।
नो
जिखिजाया
जोंनि ओ जोंनि जोंनि लाइफआव माबायदि सोलिलाङो ओं बेफोरबायदि।
थिगानो दं आं होमब्ला जागायनोसै बे जिउनि बागै दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिउआ ओरैबायदि मोन से जिराद होनाबो बुंजाया बेसाद होनना बुंजाया नाथाय ओ बियो बारहावा बायदि जेनेबा जायखौ अक्सिजेनखौबो होननानै जों बुंनो हायो जायखौ जोङो अक्सिजेन गैयाब्ला जोंहा जिउआनो गैया नङा होमब्ला। दा जों मोनथि मोना जे जिउआ मा बेसाद? नाथाय जिउआ ओरैबायदि मोनसे बुंनो हायो जों जिउनि मोनसे गासै ओ गासै बाथ्राफोरखौ जे जिउआ दिनै थांनानै दं। दि गाबोन गैया बा दिनै दङ गाबोन गैया। दा बुंनो थाङोब्ला जों गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौ बे मोनसे फंसे बाथ्राखौ जों बुंनायखौ खोनानो मोनो जे ओ मानसिनि जिउआ लायनो जोंना थास' बिलाइनि दै बायदि जेरैबायदि दानो दं दानो गैया। दिनै लोगो मोनदोंब्ला गाबोनजों लोगो मोनफिना बा दिनै जोङो मिनि खुसिब्ला गाबोनो जोङो मा जालाङो बेखौ जों ह-हमना मोना जों बबेबा मोनसे जायगायाव थाङो ब्लाबो माने बैफोरबायदि जायगायाव जोंहा सहैजोबालासिनो जों लामा ससेयावनो माब्लाबा सोरनिबा जिउआ गोमालाङो। आरो बिदिनो ओ आरो बिब्दिनो सोरनिबा जिउआ ओ सु सम जास्लाबैयाव सेंग्रा बैसोआवनो सोरनिबा जिउआ हरखाबै गोमालाङो आरो सोरनिबा जिउआ जोनोम मोननानै सानसेनि उनावनो थैलाङो सोरबा जोनोम जास्लाबैयावनो ओ थैलाङो आरो सोरबाया ओ समजों लोगोसे बैसोजों सहैफायो। जेरै थांना थानांगौआ बिथांनि बैसोआ स्निजि दाइनजि बोसोर आरो बिथाङा स्निजि दाइनजि बोसोरखौ गोबाङैनो मोजाङै थांना थानो हायो। दा बेफोरबायदिनो जिउआ जोंनि जेबो ओ गरन गैया दा आङो नोंथाङा जिउनि बागै मा फोरमायनो सानो माबाफोर बुंनो सानोब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन दान्दिसे
जोंनाथ' थांना थानायाव जोङो गोबां दुखु दाहािन गेजे रजों सोलिलांनो गोनां जायो
औ
आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागि
औ औ
दा जोङो जोंनि जिउआ दिनै दोङो गाबोन गैया जोङो थांना थानांगोबा जोङो हदायबो जोङो माने गोजोनै थांना थानांगो आरोना बेफोरबायदि जों मानसिजों हिंसा हिंसि खालामलायनो नाङा नों बिफोरनि सायाव माबा मोनसे बुंनो हागोन नामा
औ नोंथाङा जाखिनि बाथ्राखौ दाबावैसो बुंलांबाय बियो जोबोद सैथो बियो जोबोद रोखा मानो होनब्ला जोंनि जिउआ जेबो गेरान्थि गैया बा जेबो फोरमान गैया मानो होनब्ला जोंनि जिउआ थांनानै दङ मिनि खुसि दिनै मिनि खुसिबा गाबोन मिनि खुसि नङाबो जानो हागौ बिब्दिनो जों सुबुं माहारिखौ जों सानफ्रोमबोनि था खाय‌ नङा आरो थांना थानाय जिउआबो जोंनि अराय समनि थाखाय नङा। नाथाय सोर माब्ला मा समाव मा जालाङो जों बेखौ हमना मोना जोङो बे जिउ जोबनायनि गोबां बाथ्रा गोबां जों बाथ्रा बुंनो हायो मानो होनबा जिउ जोबनायनि जेबो मुङा आलादा आलादा गासैबो सुबुं माहारियानो जोंहा सानसेयावनो जोनोम जाबजोबा आरो गासैबो सुबुं माहारियानो जोंनिया सानसेयावनो गोमालांजोबा जिउआ दा बेफोरबायदिनो सोरनिबा जिउआ ओ गथ' समावनो गोमालाङो सोरनिबा समा सेंग्रा बैसोआवनो गोमालाङो सोरनिबा समा बोराइ बैसोआव गोमालाङो सोरनिबा जिउआ सेंग्रा सिख्ला समावनो गोमालाङो। नङा होमब्ला दा बेफोरबायदिनो दा बे बेखायनो जिउहा जोंहा जेबो गेरानन्थि गैया होननानै बुंजायो आरो जिउआ जिउखौ रावबो जोङो उम जेरबो बिफिननानै मोननायबो बेसाद मोना। बेयो खेबसेल' जोनोम जाय खेबसेल' आ खेबसेल' जोनोम जायो खेबसेल' जोनोम जानायनि उनाव बिथाङा ओ जिउ आ अब्ला बेनि उनाव मा जागोन बियो गावखौ मिथिया आरो जिउआ जोङो हमनानै ला दिनै आं दिनै आं थैलांनोसै समाव आङो रावखौबो बुंलांनो हाया। जे आं दिनै थैगोन दिनै उमुक टाइमाव थैगोन बा दिनै उमुखपाराव आं थैगोन। बेफोरबायदि रावखौ बुंलांना हाया जोङो आ जोङो रावखौबो खिन्थालांनो हाया रावखौबो जोङो गोबाथाबलांनानै लानो हाया बेफोरबायदिनो आरो बे आरो बे थैनायनि गोबां जाहोन थायो नाथाय जाहोना जोंना गोबां बायदि रोखोमनि जाहोना जाहोन जानानै सुबुंनि जिउआ गोमालांनांगौ जायो जेरै लामा हान्थिबाय थानाय स समाव सोरबाया दानि जुगाव गोबाङानो गारि मटर एक्सिडेन्ट जालाबायनानै जिउआ र रुंसारि जालांयो हरखाबनो आरो सोरबाया बेराम आजारजों भुगिनानै जिउआ जोबलाङो आरो सोरनिबा जिउआ सेंग्रा बैसो जायै समाव मानिबा जाहोनाव दुखु दाहानि गेजेरजोंबो बिथाङा बिथांमोना बेफोरबायदि रुंसारि जालांनो थैलाङो आरो। दा बिब्दिनो नोंथाङा जिउनि साय याव आरो माबाफोर बुंनांगौ बाथ्रा दङ नामा?
आङो मोनसे सोंथि सोंनो लुगैयो नोंनाव। माने जों थांना थानाय दा जेरै दोङो बेबायदिनो जों थांना थाबाय थ थानो लुगैयो नङा होनबा? थांना थानायजों लोगोसे जे नोङो माबाफोर खालामलांनो सानो नामा जिउआव?
मादोंलै नोंथां खेबसे होनफिनलाय। हेलौ। हेलौ। औ नोंथां खोनादों नोंथांनि बाथ्राखौ एसे खोनादों खोनाब्राब एसे जादों आरो। जेबो नङा नोंथाङा बुंबाय था दाननो नाङा कलखौ। हेलौ औ नोंथांना नेटवर्क गैया नामा? हेलौ। हेलौ। औ नोंथां नोंथाङा एसे नेट गोनां जायगायाव थानानै रायज्लायब्ला मोजां जायो नामा?